र' नोंथां औ खोनादों खोनादों औ बुं बुं होनलाय ओ‌ माने ओ नोंथांजों औ मोनसे आयदासो सावरायनो थाखाय हरफिननाय जाबाय आरो ना
नंगौ नोंथां जोंना ओंख्रिनि बागै रायज्लायदोंमोन नङा होमबा
औ औ
औ बिदिनो बर'नि ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि बायदिसिनाफोरखौ संनाय जायो आरोबाव खुमब्रा हांसो दाउ बेदर अ अनलाजों दाउ बायदिसिनाफोरखौ संनाय जायो हाबाफ्रावबो बिदिनो हिन्जाव गोदाना अनला देनानै संनानै रायजोफोरखौ जाहोयो नंङा होमबा नोंथां।
नंगौ नगौ
औ बेनि उनाव आरोबाव मा खालामो होननानै बुङोबा औ अनलाखौ माबोरै देयो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो देग्रोनानै लानाय जायो मा आथा माइरंखौ सुनानै बेनि उनाव अ देनानै लाखांनायनि उनाव सो‌ बे बेदरफोर होयोब्ला बेदरखौहाय संग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव बेदराव जेब्ला दै होयो दैया गोदौवो बेवहाय अन गुन्दैखौ एसे एसे होनानैबो होजायो ओमफ्राय खेबसेनो गलायनानै दैजों गलायनानै फिथा गुन्दैखौ जेबायदि गलायो दैयाव बेबायदि गलायनानैबो होजायो आरोखि खेबसेनो बेखौ आरोबाव गेजेर गेजेर एरग्लुंनानै होनांगौ जायो नङाबा लाथा खायो होननानै मिथिनाय जायो। आरोबाव अनला ओंख्रिखौ ओ औवा मेवाइजोंबो जायो होनजायो लोगोसे नाजोंबो जानाय नुनो मोनो आरोबाव नारजि ओंख्रिफोर दं जोंना नारजि ओंख्रिफोरखौबो बर'नि मा होनो बायदिसिना खामानिफ्राव नां
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनायाखैमोन खोनादोंमोन बुंफिनलाय
औ जोंना नारजि ओंख्रिखौ मानसिफोर थैयोब्ला सारादुफ्राव नारजि अरगारनो थाखाय नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो लोगोसे ओरैनो जानो थाखायबो न'आवहाय संनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथाङा आरोबाव आलादा ओंख्रिफोर मिथिबावो नामा बर'नि
औ बर'नि आलादा ओंख्रि होनना बुङोबा सबायजों साम'
औ नंगौ
ओमफफ्राय औ थास' थास' बिबार
औ
थास' बिथ्रि बेफोरखौबो बर' बर'नि माने ओंख्रि होननानै सिनायजायो आरो जेनेबा
नंगौ नांथां
औ साम' समबायजों साम'खौ माबोरैहाय संनाय जायो होनोब्ला गिबियाव साम'खौ एवफ्रामग्रोना लानांगौ
औ
एवफ्रामनानै ओ सबाय सबायखौबो एवफ्रामो नामाथाय एसे दाउट दं दान आंनि सबाइजों साबसंनायाव।
औ। सबाइखौ नोंथां औ एसे एवग्रोनानै लानांगौ, एसे मोजां खालामनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावसो साम'खौ साम'जों लोगोसे हो होफानानाय जायो आरो रुग्रोनानै लानांगौ नोंथां साम माबाखौ। मा होनो सबबायखौ रुग्रोनानै लाना नांगौ बेनि उनाव जोङो साम' खौ जेब्ला ओ फा गिबियावनो मा खालामनांगौ साम'खौ खननानै लाबोनायनि उनाव लेबु एबा संख्रिजों मोजाङै हुख'नानै सुनानै लाग्रोनांगौ। सुनानै लाखांनायनि उनाव संख्रि होनाय एसे सोमनानै दोनबावजायो मैलाफोरा खारनो थाखाय। बेनि उनाव जों मा खालामनो हायो होननानै बुङोबा जोङो औ दानख'नांगौ, बेनि खिबुखौ साम'नि खिबुखौ दानख'नांगौ। बेजों लोगोसे दाखोन थायोना दाखोनखौ एरख'नांगौ। बेनि उाव आरोबाव खेब से सुबावनांगौ जायो जेब्ला सुनानै साफा जायो, अब्ला बेखौ सारायाव साराय गुदुङाव बिदिनो होनानै दोननाय होनानै एसे बेरनायसिम एसे मोननायसिम एवनाय जायो आरोखि एसे थाब थुब बेरो अब्ला जाबाय होननानै मिथिनानै मोनो आरो ओमफ्राय बाहाय मा खालामनांगौ। नांगौ जानाय जोंनि बायदिसिना संख्रि हालदै माबा माबि जा नांगौ जायो बेफोर खौ होनाय जायो। औ लोगोसे खारै औ सब सबाय होनायनि उनाव खारैखौ होनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव सबायखौ होबाय स ओ दै होयोब्ला बेजों लोगोसे सबाइ रुनायखौ होफाबाय एसे दै होनानै खारै होनानै बिदिनो खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ। आरोबाव बर'नि मा मा ओंख्रिनि बागै नोंथाङा मिथिबावो खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
बर'नि ओंख्रि ज
मैथाजों ना नङा होमबा नों
औ मैथाजों मैथाजों ना दं।
औ मैथाजों ना दं, औ खामब्रेंगाजों नाबो दं।
औ खामब्रेंगा ना।
औ।
थास' बिबारजों अमा बेदर। औ थास' बिबारजों अमा बेदरजोंबो। औ।
बेजों लोगोसे था गान्दा बायदिसिना था गान्दाजों दाउ बेदर। जोगोलावरि बायदिसिना। लोगोसे जोंना बर'नि ओंख्रिफ्रा खारौ खान्दाय, थुनथुनि, सिब्रु, दिं खिया। बोथोर लानानै बोथोर मोनो नङा होमबा नोंथां खेरा दाफिनि माथिगालदाब बायदिसिना मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
औ। बिदिनो लोमजायोब्लाबो जोंना बर'फोरना न'आवनो जारि ओंख्रि एबा जोगोलावरिफोरखौ दाउ बेदरजों सं संनानैबो जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ सन्दिस जायोब्ला बै मा होनो सरलेन सरलेनजों सें नाजों संनानै होनायखौबो नुनो मोनो नुनायलाय लोमजानायाव।
थां।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो आरोबाव जोंना खुमब्राजों हांसो जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ आरो जानाय लोंनायनि खोथा होननानै बुङोबा जानायजों लोगोसे लोंनायबो फै फायो नङा होमबा जोंना बर'फोरना औ। ना लोंनाय होननानै बुङोब्ला बर'नि दोरोङारि लोंनाय जौ एबा जुमायबो दंफायो नङा होमबा जि आइ टेक मोननाय जोंना
औ ओफाय सेरेब सेरेब ना मा बुङो बे बा सेरेबखौ माबोरैहाय बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा? जुमाय गोरान जुमाय गोरानखो औ जुमाय गोरानखोहाय।
औ जोंनाथ' मोननै रोखोमनि जायो जौआ। मोनसे जाबाय जौ गिसि मोनसे जाबाय जौ गोरान। जौ गिसिया जाहैबाय जुमाय एबा जौ गोराना सेरेब। गिबियावनो जौ गोरान बानायनो थाखाय जों जौ गिसिखौ बानायग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ गिबियावनो जों मा खालामनांगौ जौ बानायनो होनोब्ला जोंनो एमाव नांगौ जायो एमाव औ एमाव बानायनो थाखाय जों मा खालामनांगौ एमाव एमाव बिलाइ एबा मोखोना बिलाइ ओ खान्थाल बिलाइ आनार'स बिलाइफोर होजायो बायदिसिना बिलाइफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनाव माथा माइरंखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोखि नै एबा थाम घन्टा सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ सुखांनानै दोननाय जायो बेनि उनाव दिंखियाव एबा उवालाव एबा ग्राइन्डारजों देनाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जों जा बुथुमनानै दोनदों एमाव बिलाइ एबा खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनानै दोननायफोरखौ जों देयो आरोखि जयै दे फानानै बेखौ ओ एसे दैजों गलायनानैहाय ओ लाददु बायदि खालामनानै दोननाय जायो आरो जिजों हरसे खोबनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जों मा खालामो सानदुंआव फोराननाय जायो जेसेबां साननै सानथाम जेसेबांसिन गोरान जाया एसेबांसिम बेनि उनाव जोङो जौ बानायनो थाखाय ओ न'नि माइरंबो लाजायो जेनेबा
औ
फोर माइरंखौबो जोङो माबा जायो आरोखि बाहाय जायो बेखौ संनाय जायो सोरबा सुनानैबो लायो सोरबा सु सुवालाबासिनोबो सङो बिदिनो ओंखाम बादि संनायनि उनाव संखांनायनि उनाव बेखौ बरननानै लानाय जायो मोनसे संग्राय एबा माबा मोनसे प्लास्टिक एबा माबा मोनसे बेयाव ओ दिहुननानै लानाय जायो आरो। बेनि उनाव एसे गुसु जायोब्ला जों बानायनानै लानाय जोंना एमावखौ ओ एमावखौहाय माबानाय जायो आरो बेवहाय फुननानै होनाय जायो। फुननानै होनायनि उनाव ओ बेखौ ज'मा खालामनानै दोननाय जायो आरोखि मोनसे दोआवहाय ज'मा खालामनानै दोननायनि उनावहाय ओ बेखौ रोसि जानायसिम दोननाय जायो जेब्ला रोसि जायो अब्ला बेखौ जौ गिसि होननानै बुङो।